हेलौ अ नोंथां खोनादोंना अ होमबा जों नोंथां दा। जोङो बर' माने ओ जिब जुनार फिसिनाय सायाव रायलायनि न'आव मा मा फिसियो ना मोजां मोनो बर'फ्रा। माबायदि फिसियो अ बेफोरनि सायाव बेफोरनि सायाव सावरायनोसै जों दा। होमबा होमबा आं आं जागायग्रोनसै नोंथां।
औ जागायदो दे नोंथां जागायदो।
अ अ बर'फोराथ' बे जिब जुनार फिसिनाय होनब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोदों जोंनि बर'फोरा जिब जुनारफोरफोरखो आरो जोंनि ब बर' बो गोदो गोदायनिफ्राय आथिखालसिम नायोब्ला जोंनि बर'फ्राव बर' न'खरफ्राबो बांसिनानो अमा दाउ बोरमा मोसौखौ जों नुनो मोनो आरो। बांसिनानो आरो हांसो लोगोसे बेफोरखो फि सिनायखौ जों गोबां नुबोदों। आथिखालाव दा आरो गुबुन गुबुन जिब जुनार जिब जुनार फिसियो जेरै आथिखालाव जों सेसा आरिखो फिसिनाय नुयो। मैरा दाउ आरो माखासे माबा माबि ओ गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय लाबोना गुबुन गुबुन जाथिनि दाउ उद दाउ आरि बे फोरबायदि दाउफोरखो फिनायखो जों नुयो आरो आथि खालाव आरो आथिखालावथ' जोङो जोबां बर'फोरखो बयलार बयलार दाउ फिसिनायखोबो नुनो मोनो। न'फोराव फ्राम बानायनानै न' आरो बे अमाफोरखोथ' जोंनि ओ बर'फ्रा ए आबै आबौमोननि बे गोदो गोदायनिफ्राय बे फिसिबोदों अमा दाउखो। बांसिनानो आरो जोंनि बर'फोरा गोदो गो दाय दाउ अमा फो फिसियोन न न'खराव जानो आलासि दु-दुमसि फायबोला जाहोनो थाखाय जों फिसिनायखो नुयोमोन आरो। जेबोरै सो आलासि थांब्ला अ अ हरखाबै थांब्ला दाउ बुथारना जानायखौ नुनो मोनो। आरो अमाफोरखो हाबा हुखायाव जानाय एबा ज' ज'यैनो लोगो नांनाय जाना जानायखौ नुयोमोन आरो फिसिनाय जोङो गोदो गोदाय जेरै हाबा हुखा सारद'फोराव अमाफोरखौ फिसिनानै होनायखो नुयोमोन आरो जों
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
ओ आथिखालाव ए ओ दाउ अमाखौथ' जों फालांगिरि खालामनायखौ नु नुयो गोदो गोदाय एसां फालांगि खालामामोन न'आव जानो थाखायल' फिसियोमोन आरो। अ आथिखालाव फालांगि खालामना नु ओं आथिखालाव अमाफोरखौ जों गोदो गोदायथ' बयनिबो नख मासे माने माथाम बिदि अमा थायोमोन। नाथाय आथिखालाव- गोबां अमा बयनिबो न'आव गोबां अमाखौ नुनो थाङो जेरै सोरबा न'आव दसथा गाहाम थायो फालांगि खालामनो थाखाय थाखाय फिसा जागायनानै फाननो थाखाय बेफोरखौ बांसिन दिहुननायखौ नुनो। नुलियाआरो जों फिनायखो न बेनिफ्राय जों दा आरो लोगोसे जों दाउ दाउ फार्मखौबो खालामामनाय नु गोदो गोदायथ' न'फोराव बर'फोराथ' माखासे दाउ थायोमोन फार्म बानायाबाबो माखासे जेव जेव दाउ नुनो मोनोमोन आरो। जोङो दा आथिखालावथ' जों बेफोरखौ मा बुङो फालांगि खालामनाय नुबाय जों बिदै दिहुननायबो फाननाय नुबाय।
नंगौ नंगौ।
फ्राय लोगोसे बोरमाफोरखोबो ओ मा बुङो बेख गुबुन गुबुन बोरमाफोरदों। बेखौ मा बुङो क्रस खालामनानै ओ गुबुन गुबन जा दिहुननानै फाननाय फालांगि खालामनायफोर जों नुनो मोनो आथिखालाव। गोबाङानो अ अ आरो जोंनि बोरमाफ्राबो गोबां गोबां जाथोनि बोरमा दं। जोंनि लकेल दं ओ। हाइब्रिद दं बेफोर बोरमा माखासे दं बेफोरबायदिनो आरो जों हांसोखौबो गोबां फिसियो आरो बुंनो थाङोबा जोंथ' न'नि ओ हाखरफोरावनो जों हेगारना होयोमोन हांसोफोरफोरखो आरो आथिखालावथ'। जों हाखर गेदोर गेदोरफोराव जों बेखौ फार्मिं खालामनायखौ नुनो मोनो आरो। फार्मिं माने आबाद खालामनाय। नुनो मोना। हांसोनि फार्म खालामनानै फालांगि खालामनायखौ नुनो हांसोनि बिदै फाननाय बे नुनो मोनो जोङो आरो लोगोसे जों आरो फारौ फारौफोरखौ जों न'नि उखुम उखुम मुदाफोराव बासा बानायना होयो जोङो फारौफोरखौ फारौफोरखौबो जों गोबाङानो फिसियो जोंनि बर'फोरा बर' न'खरफोराव नुनो मोनो लोगोसे लोगोसे मोखौ मोखौथ' जोङो जोंनि बरफ्रा आबाद गाहाय हारि थायोनो जोङो बयनिबो बर'नि न'खराव जों मोखौ ओ मोसौखौ नुनो मोनो आरो जों गोबां रोखोम गोबां बिबांनि आरो जोंनो आरो बुं थांबोब्लाथ' आबाद जायफोर आबादारि सुबुं बिसोरनाथ' हालुवा मोसौआ थाथारो
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
आरो ओ ओ जोंनिया बुंनो थाङोबा आरो गाइ-गाइ- गाइखेरनिबो फालांगिरि खालामनाय जादों आथिखालाव सब फिसिनानै
नंगौ नंगौ नोंथां नोंथां
ओ गोदो गोदाय बारा नुवामोन आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
नुनो मोनो बेफोरबायदिखो आरो लोगोसेथ' जों बुंनो थाङोब्ला गोबां बिदिनो जिब जुनार फिसिनायखौ दा आथिखालाव नुनो मोनो आरो जों बर'फ्रा गोबां गोबां बिबांनिनो फिसियो आरो जों
नांगौ नोंथां नंगौ
नों नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथांमोननिथिं मा बायदि फिसियो बेफोरखौ
नंगौ नोंथां नंगौ ओ जेरै जोंनियाव नो दा दासो बुंनाय बायदि गोबांथार नों बुंनायखौ फिफ्राराम जोबो जेरैहाय दाउ अमा हांसो फारौ बोरमा मोसौ मोसौ बेफोरखौ जोङो फिसि आरो जों फिनायखौ नुबोगासिनो दङ अमा बेफोरखौ आ दा जोंहा ओ दाउखौ बिराद गोबां फिसियानो दारै दाउआवनो जोंहा मोननै रोखोमनि दाउ दं दाउ बयलार ओमफ्राय दाउ देसि दाउ जोंनि जोंहा बे देसि दाउखौहाय माने माने जुदि फालांगिनि थाखाय खालामा खैबा लायाखैबा ओरैनो जुदि न'आव जानाय एबा समाय समाय एसे सानब्रबनानै रां खामायनायावहाय जोंहा बेवहाय बारा दाउफोरनो मुलि होनाय जाया माने मुलि माने मा माबा मा होनोसो आदारखौहाय जों बायनानै होनाय जाया आरो बि भिटामिन फोरखौ हाय बेखौ जोङो ओंखाम खालायनो माइ औ औ बेफोरजोंहाय जों फिसिनाय जायो आरो बेफोरजोंनो बेफोरखौ जों फुङावहाय मोनायावहाय होयो खेबसे ओ फुङावहाय होनो होनोनानै जोङो दाउखौ नायो बबे दं अबे गैया ओमफ्राय जाहाथे न' लाफैनायनि ओमफ्राय मोनाबिलि जाबाथाय जों होयो बेवहाय आदार होयो जोङो माइ होयो ओंखाम खालायफोर थानायफोरखौ बे जाहैबाय माबानि थाखाय साननाय जे दाउफोरा दंना गैया माबैसो फैफिनदों माबैसे फैफिनाखै बिनि थाखाय जोङो बे बेखौ होनाय जायो आरो औ बिनि उनावहाय बेयो गद्रायाव हाबो दाउया ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो दाउखौ फिसिनानै जोङो बिदै फाननो बिदैबो जोङो फाननो हायो ओ बिदै फानोबाबो जोङो फैसा मोननो हायो आरो ओमफ्राय दाउ फिसाफोर सोरबा बायग्रा दंबा बे खौ फाननो हायो। ओमफ्राय दाउखौ गथाय जेनेबा एक किल' देर किल' जानायफोर बा सेरनै जानाय बेफोरबायदिखौ औ औ बेफोरखौबो जोङो फाननो हरनो हायो आरो। दाउआ मोनसे ओरैबायदि मोनसे ओरैबायदि जिराद जेनेबा मोनसे माने फानब्रबनो हानाय बुस्थु आरो जेब्ला नो नों फैसा द जायोब्लानो दाउखौ दैखोनानै लांनानै नों बाजाराव फानब्रबनो हायो आरो
नंगौ नंगौ जेरै दाउ दाउबो हांसोबो बेफोरबाय बेफोरनि थाखायनो फिसियो आरो जोंनि बर'फोरा जाहाथे खम समावनो देरो खम समाव जों फाननानै मुलाम्फा मोनो न'खर सालायनो थाखाय बेनिखायनो बेफोरखौ बांसिन फिसियो आरो बर' फ्रा
नंगौ नंगौ ओंखायनो बेखौहाय बिसिनाय जायो आरो फानब्रबनो हानाय मानायखौ खायनो ओमफ्राय जेनबा सोरबा एदमिन सन नाम्बाव फैसा गैया होमबा दाउखौ जों फानब्रबनो हायो आरो। ओमफ्राय जोंहा ओरै फैनानै बोरमा बोरमाया कासि थाया बुहुत खम मानसिनाव थायो गामि दरसेयाव जानो हागौ थारथि थारटि पारसेन्टसोल' नख'रा बोरमा फियो माखासेया फिसिया आरो बोरमानि थाखाय से आलदा बोरमाखौ नों खासलायनांगौ जायो नालाय लांलाय लाबोलाय खालामनांगौ बेखौ बोरमा बेखौ बारा नागारनो होआ गामियावहाय मानो होनबा बे बोरमाया बिफां जायोबा बै बिफाङा थैनायनि सम्भाबनाया गोबां जायो आरो बेना बिनि थाखायनो बेखौहाय औ डाइरेक्टलि माने बेखौ नागारनो हाया आरो जेरै दाउफोरखौहाय नागारो बेबायदि नागारनो हाया आरो। बे बिनि खुगायाव माबा मोनसे से दं होनो बिस गोनां ना मा होनो आं मिथिया नाथाय बेखौहाय बे जेखौ बिफांखौ जायो बे थैनायनि सम्भाबनाय गोबां दं आरो बेनिखायनो बोरमाखौ बिदिनो नागारहोआ आरो ओमफ्राय जोंहा दा दाउ होनबानो जेङोबा ब्रयलारखौबो गोबां फियो दाना। ब्रयलारखौ गोबां फिसियो। ब्रयलाराथ' माबा फर्टिफाइभ देस ना मायावनो मोनोनो। फाननो मोनो बेबायदि होननाय खोनादों एक किल' देर किल' औ औ ओंखायनो बेवहाय औ बिराद माबा होखायो। बेवहाय'- मेडिसिन जाहोयो आरो मेडिसिन बे माने भिटामिन जाहोयो आरो थाबथाब' देरनायनि
रासायनिक माबाफोरखौ जायो आरो। थाबनो देरनायनि थाखाय
औ ओंखायनो बेयो थाब थाब देरो ओमफ्राय फाननो आरो मानसिफ्रा बेयावनो थाब थाब फानो आरो। बिदि फेदेरनानै औ ओमफ्राय थाब थाब फानहरो बेबायदिनो मोजांथार मार पकेट लाबाय आरो जाय जाय मोजां फिसिनो हादों। सोर गोबां मार्केट लानो हादोंबाथाय बिस बिनि दाव फाननाय बिफ्राबो देरगासिनो दङ बिसोरबो। रां खामायगासिनो दं बेबायदि बर'आ गोबां रां खामायो। बेखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां। आमफाय हांसो हांसोआबो बोरमा बायदियानो नाथाय बे नङा जे माने ओ बो ओ माबा जायोबा थैयो बिदि नङा नाथाय ओ हांसोआ ओ बयनावबो थाजोबा आरो बुहुत खम मानसिनाव थायो मानो होनबा बियो बिनि हांसोनि खिनायखौ माखासे मानसिया मोजां मोना। बियो थाबायलाबायबानो सिला मानि खिलाबायो औ। बिनि थाखाय गोबां मानसिया हांसोखौ लाया आरो खम सम मानसि लायो आरो बुहुत खम मानसिया लायो।
ओ नंगौ नंगौआरो नोंथां जोंनिया आरो मोननैसो थालांदों आथिखालावथ' आरो कयलार दाउखौ फिसिनाय नुयो जोङो।
औ कयलारय फैनो फिनाय नुदों नोंथां औ औ खोनादों खोनादों औ।
से जोंनि बर'फोरनि न'खरावथ' मोनसे मोनसे जुनाराथ' थाखायो जोंनि बर'फोरा बे होनबोलाथ' जों सैमा सैमाखो जोंनि गोबां बर' न'खराव थायो जाहाथे न' न'फोरखौ नायनो नि थाखाय हराव सिखाव आरि फायनो थाखाय बेफोरफोरखो सों होनो थाखाय होसोनो थाखाय बे सैमाखो गोदो गोदायनो फिसिबोदों जोंनि बर'फोरा थाखायो आरो जोंनि सैमाया
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
सैमाखो फिसिनानै मोजांबो मोनो जोंनि बर'फ्रा
औ औ औ औ औ आरो जोंहा नों दहाय बुंनाय बायदि मोसौखौ फिसियो ओ मो मोसौखौ जोङो गाइखेर जानो फिसियो बा गाइखेर फाननो फियो बा हाल हालुवाफोरफोरखौ जों हालेवनो थाखाय फियो बेबायदि फियो आरो मोसौखौ फोर माने नों दाय बुंनाय बायदि थाखा गोनांफोरा आबाद मावग्राफोरा मोसौ हालुवा फिखायो होननाया बे नंगौ बिसिनाव थाखायो आरो माने बेजों जोंहा हालेवनायावहाय बिराद हेफाजाब जायो माने जों माने गुबुननिफ्राय हालेवनो थाखाय बायनानै लाबोनाङा आरो बेबायदि जायो आरो ना होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
ओंखायनो आरो फ्राय गायखौ जोङो मोसौ गाइखेर लोंनो बा गाइखेर फाननो ओ दैलि खरसा बरल'नो थाखाय गायखौ सोरबा सोरबा फिसिनाय जायो आरो बेबायदि जोंनि माबाखौहाय औ औ आदसा नोंथां दा ज समाबो जाबाय जोंनि दोनथनसै नामा नोंथां
अ दोनथ'नोसै दे नोंथां दे नोंथां